औ आंजों माने दसे सम लायलायनो थाखाय नों नोंथाङा सम होनो हागोन दा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ औ
औ।
ओ खोनादोंदा नोंथां औ माने जों गय गय आबादनि बा गय आबादखौ लानानै दसे सम रायलायनोसै खोमा नोंथां ना? जागोन दा? औ। जों गय आबाद होनना बुङोब्लाथ' जों दानि ना दानि समावहाय माने गोबां गय आबाद खालामनानै माने गोबां रांखावरि खामायनाय बा न'खर संनाय बेफोरखौहाय जों नुनो मोनदों आरो नोंथां, बेनि थाखाय मान जों बेखौनो रायलायनोसै आरो। गयाहाय जाहैबाय जोंनि जोंनि गोबां खामानियावबो सोलियो आरो माने न'खर सुंनायावबो बबावबा रांखावरियाव हेफाजाब होयो, बिदिनो जों गयखौ गायनो थाखाय माने गोबां, गोबांहाय मा होनो सिगाङावनो माने गिबियावहाय जों माने गय बिफांखौ गय बिफां खालामनो थाखाय माने जों बै गय फिथाइखौ हाननानैहाय जों माने फुलि खालामग्रोनांगोन आरो जोङो, फुलि खालामनानैहाय जोङो बिनियावहाय मा होनो फुलि गायखांनानै जुदि बै फुलिया बोसोरनै बा बोसोरथामनि उनाव माने देरोब्ला बेखौहाय जों गायस्लायफिननाय जायो आरो गय गयखौ आरो गायस्लायखांनानैहाय माने अबेबा अबेबा माने हा लानानै हा आरो बे बो माने बोसोरब्रै बा बोसोरबा बदियावहाय माने जों फिथाइ मोनो आरो बै गय गायनायखौ गायस्लायफिननायनिफ्राय, उम। बिदिनो आरो ओमफ्राय आरो जों बे बे गय बागाननि गेजेरावनो आरो जों थालिर दंफां गायनानै होयो ब्ला माने जों माने गयनि थाखाय माने दैनि दै माने दैनि थाखायबो मोजां जाबाय आरो माने थालिर जों थालिरनिफ्राय फिथाइबो मोनबाय फिथाइखौ जों फाननोबो हाबाय। गया माने गया फिथाइ थायजासिम जों माने बै थालिर दंफांफोरखौहाय माने दोननांगौ होननानै आं सानो आरो जाहाथे माने बै गयआ मोजां जायो होननानै। मोननानै माने गय गेजेर गेजेर थालिर दंफां गायनो हायोब्ला माने गयनि ओ सेहेरायाबो मोजां जाबाय आरो गयाबो दै मोनबाय थाबाय बे थालिरनिफ्राय बेनि थाखायनो माने जों गयजों लो गोसे थालिर गायफानो हायोब्ला मोजां आरो। बिदिनो जों गयखौहाय ओं गयखौहाय जों फुलि फाननानैबो एसे मा होनो रां खामायनो मोनबाय रां आरजिनो हाबाय आरो गय फिथाइनिफ्रायबो जों आरजिनो हाबाय माने जोंहा माने गय गय आबादाव माने गोबां इनकाम दं होननानै आं बुंनो हायो नोंथां। नोंथाङा गय आ गय आबादनि सायाव माबा मा होनो मा बुंनो सानो?
गय आबाद होननानै बुङोबाथ' नोंथाङा माबायदि गायो एबा माबायदि फोयो बेनि बागै होनखाबाय नङा होनबा? नोंथां जोङो सिगां गयाखौ जोङो गायनायनि एबा फुलि सोरजि सोरजिहोनायनि बेनि उनाव जोङो मा बेखौहाय गय गोमोनाखौ खाना लाबोनायनि उनाव जाय जायगायाव गायगोन बे खौहाय मा सिगांहाय मा एसे एवगोरनानै एबा हा हालेवनानै एबा खदालजों जावनानै बेखौ हाखौ गुरै खालामना लाग्रोनाय जायो आरोना।
औ
बिनि उनावहाय बेखौहाय मा फबनानै एबा गासोना होनाय जायो आरोना। जाहाथे बियो गोजोनानै बेरनो हानाय बायदि मानोना बियो हायावसो थाङो नालाय बेनि उनावहाय जेब्ला बेयावहाय मा जेब्ला खु फुलिया जेब्ला देरो अब्ला बेवहाय गांसो रुज'दों रोजु बेखौ नायग्रो आरो ना‌। आरो रज'दोंबा बेखौहाय म फुनानै बिदिनो मोजां खालामना होनाय जायो आरोना।
उम
बि उनावाय जों एबा देरो एबा गायजानायनि सम जायो बेखौहाय बबे जायगायाव गायहैगोन बेखौहाय लांनानै एबा बेखौ जावफुना लानानै बै जायगायावहाय गायहैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बेयावहाय लाइफांखौ गायना होनायखौ नोंथाङा नुखाबाय नोंथाङा बुंखाबाय आरो थालिर बिफांफोरखौहाय जाहाथे बेयो हासार होयो एबा थाबनो देरनानै साया होनो हानाय बायदि बिनि उनावहाय बेखौहाय मा एबा फार्स्टआव गायनाय समावहाय बेखौ दै गैयि जायगायावहाय एबा दै हाबनि जायगायावहाय दै जमा जायै जायगायाव बेखौ गायना होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना मानो होनोबा गायगोदान समाव जुदि दै हाबोबा बियो थैयो आरोना आरो गया मोजां गायनो रोङाबा बियो मा फ्राय थैनायखौ जोङो नुखायो नङा होमबा गोरलैयैनो थै फैनायखौहाय थिग बेबायदिनो बेखौहाय जेब्ला गायनानै जेब्ला देरो बिदिनो मा स्नि बोसोर एबा द' बोसोर हालागैनि उनाव बेखौ जेब्लाबा फिथाइखौ जों मोनजेनो आरोना।
औ औ
जेब्ला मोनो अब्ला बेखौहाय मा बिदिनो फानो एबा जानायाव जोङो बाहायो बिदि
औ
न'आव जेब्ला ओंखाम जाखांनानै गयखौ जायो बिनि उनावहाय मा जाफानो थाखाय बेखौ फाथैखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना। नङा होमबा आरो बिजों लोगोसे मा जेब्ला बेखौहाय जेब्ला रायो अब्ला बिदिनो मा गामियावहाय गामिनि सुबुंफोरा मा आरो जाय मानसिया बेखौ लागोन एबा बायगोन बे मानसिया मा गामिनि सुबुंखौ बिदिनो साब्रै साबाहालागै लानानै बेखौहाय खानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। खाखांनायनि उनाव बै समाव जेब्ला मा बेखौ बस्था हिसाबैसो फाननायखौ जों नुनो मोनामोन। मोन आरोना। गोदै गोरलै बस्था आरो गिदिर बस्था बेयावहाय मा सोनानै फाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। आरो दानि समायावहाय नायोबा बेखौ मा अजन हिसाबै फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बिदिनो बेखौ फानालासिनो न'नि मालिका बेखौहाय जेब्ला मोनो बेखौ हाननानैहाय बेखौ दानाखावनानै एबा मा बेखौ रुनानै एबा गोरान खालामनानै बेखौ फाननाय खौ जों नुनो मोनो आरोना सुनै होनानै फाननायखौहाय बिदिनो गोरान फान फोरान जेब्ला जायो अब्ला बेखौ फानहरनानै बिदिनो मा गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो थिग बेबायदिनो जेब्ला गोथाङावहायबो बेखौहाय मा अजन हिसाबै जेब्ला फानो अब्ला बेखौ मा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फानहरो। बेजों लोगोसे मा फानहरखांनायनि उनावहाय जाय फेक्ट'रियाव एबा जाय मानसिया लांनानै बेखौ फेक्ट'रियाव सोहैगोन बेखौहाय मा ओ बिदिनो सिखर बेजों लोगोसे मा जाख्ला बायदि रोखोमनि बायदि बायदि सिगनेसार बायदिसिना केपि इ बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे मा ओ बेयावहाय बायदिसिना मस्ला एबा मा जाथाव जिरादफोरखौ होनानैहाय लगायनानैहाय बेखौ पेकेदाव सोनानैहाय थेस थेस माने गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरनायखौ जों नुनो मोनो आरोना गयआथ' जोंनि ओनसोलावनो मानो होनबा आसाम जोंनि आसाम ओनसोलनिफ्रायनो बांसिन थांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना मानो होनोबा गय बिफाङा जोंनि आसामावनो बांसिन होनानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेनिफ्रायनो बांसिन साप्लाय जानायखौ जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय फानहरनायखौ जों नुनो मोनो। फिन लोगोसे मा जोंआ फेक्ट'रियाव लाबोनानै बिदिनो मा थांलाय फैलायनि राहाखौ लानानैहाय बिसिनाव हरनानै जोंनि ओनसोलाव फैफिननायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो गुबुन गुबुन जायगायावहाय फानहरनायखौ जोङो मिथिनो आरो एबा मा नुनो मोन थिग बेबायदिनो मा ओ जेब्ला बिनिफ्राय रां आरजियो अब्ला मा गया खौमा आरो गुबुन दाबसे जायगायाव जेब्ला हाखौ बायनानै मा गयाखौ आरो गायहैयो आरोना थिग बेबायदिनो गायनानै बिदिनो ओ जेब्ला गुवार एबा गोबां जायो अब्ला बेखौहाय मा बागान हिसाबै बेख मा बेखौ बोथोर लानानै बोथोर बेखौ फाननायखौ नुनो मोनो आरोना गयआथ' बिदि बोसोराव खेबसेखौ जों नुनो मोनो हानो जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो गयाथ जों बोसोरावहाय ओ मा होनांगौ बेखौहाय फेब्रुवारि एबा मा मार्चहालागै
औ
एबा एफ्रिहालागै बेयावहाय मा जोङो फाननायखौ एबा खानानै फाननायखौ नुनो मोनो आरोना मानो होनोबा मार्च एप्रिलफ्रावसो जों बेखौ खानायखौ नुनो मोनो आरोना। बिदिनो फेब्रुवारि दानाव बिदिनो लास दानफ्रावहाय बेखौहाय हाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना मानो होनोब्ला गयाखौ जेब्ला रायो अब्लासो बेखौ हाननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जुदि लायाब्ला एबा बे गोरा जायाब्ला बेखौ मा फाननोबो हाया आरो जानोबो हाया आरोना गोरलैयाव बेखौ जानोबो हाया मानो होनोब्ला बेखौ जायोबा मा गुसथिया दोलाबनो नागिरो आरोना आरो गयनि फेनाया जागोदानाव गुबुन आलादा रोखोमनि जायो। आरो मा बेदरफोर जायोब्ला मा बेखौहाय गयखौ जाखानाय उनाव बेखौ मा खुगाखौ स्रां मोननायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ औ
थिग बेबायदिनो आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर होनदेरनो गोसोबा होनदेरबावनो हागोन।
औ औ माने नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा जों गयखौहाय माने गोबां रोखोमनि माने फाननानैहाय माने जों रां खालामायनो हायो इदिना नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनेबा जों सिखर केपि बिमल बेफोरबायदि गोबां बानायनायनो हायो आरो गयनिफ्राय आरो जों गयनि मा होनो जों आरो गय बागाननि मा होनो अनगायै माने जों बे गय गायनाय सिङावनो माने मोनसे हायावनो आरो जों बिदिनो गोबां रोखोमनि आबादबो मावदेरनो हायो जेनेबा जों गय गोरलै समावहाय आरो जों इदिनो मैगंफोरबो फोनानै जानो हाबाय आरो जों बि बिदिनो गय मैगंफोर सांनानै जुदि गया देरोबा माने फिथाइ थायनाय सम जायोबा माने जों बै गय बिफांनि सिङावनो माने जेनेबा जोङो दानियाथ' माने चक्लेट बिफां ना मा होनो बे गोदान ओंखारदोंना माने जोंनि गोदोनि समावथ' माने जोंनियाव बिदि सक्लेट दंफां ककव दफां इदि गैयामोन ना ओमफ्राय दानिया मे बै खखा बंफांफोरखौ माने जोंनि ओनसोलाव माने गय बिफांनि सिङावनो गायनानै माने डाबल इंकाम खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आरो बिनि बारैनो आरो जों फाथै गय बिफाङावनो फाथै फाथै गायनाय आरो मस्ला गलमरिस बेखौहायबो माने मा होनो गायदेरनानैहाय माने गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां। बिदिनो माने मावनो मोनसे हायावनो एखम हा एसे बाबो माने हाया खमबाबो माने जों बेयावहायनो। मा होनो आबाद मावनानैहाय रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। गयाथ' गोबां खामानियावनो होयो जोंनि थाखाय माने जों हाबाफोर मा होनो गामि ओनसोलावथ' माने हाबा खुङोब्ला माने। गय नांथारगौ होनना बुंनो हायो आरो माने टाउन फाव ओरैनो बेलेग जाग्रा बुस्थु। थु बाहायबाबो माने जोंनि गामि ओनसोलाव गय नांथारगौ हाबा हाबा मोन मोनसे होनबानो खाबुफोर खुंनोबाबो माने गय ओ सालगौ होननानै बुंनो हायो आरो जोंनि ओनसोलाव माने गामि ओनसोलफ्रावहाय माने बिन्था माने प्रग्राम खुंनोबो जाहैबाय आरो ओजोंहाय रां आरजिनायावथ' गोबां। हेफाजाब जानायखौ नुनो मोनदों थारमाने। जोंनि ओनसोलाव माने बांसिन गय आबादजोंनो माने रां रांखावरि खामायनाय। रां आरजिना लानाय न'खर खुंनाय बेफोरखौहाय जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो गय बेफोरबायदि गय बागानफोर खालामनाय दंना गैया?
दङनो थान्दोंङो
औ
बिदिनो गय आखराव थाङा बागान ह जोंनि ओनसोलावबो गोबां खालामदों आरो ना जनोखस मा गयनिफ्रायबो जोङो मा जेब्ला गया बायो अब्ला बेनिफ्राय मा। जोङो बन आरिफोर मोनो बिदिनोस न' लुनायावहाय गआ गोबां हेफाजाब होयो आर ना न' फोर लुयोबा जुदि दंफांफोरखौ बायनो हायाबा गयफोरनि गेजेरजोंनो मा? बारान्दाफोर एबा न'फोरखौ ल लुनायखौ नुनो मोनो आर ना आरो औवानिफ्राय। गयनि माबाया मोजांसिन न'फोर लुनायावहाय बेफोरबायदि आर ना। नोंथांोमबाास'आाबबो जाबाय जोंनिया दं
दिनैनि रायजलायनाय आयदाखौ दोनथ'लायनोसै नामा नोंथाङा समाबो जाबाय जिहेथु औ दे। गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम